हा औ खोनादों नोंथां। औ
अ
औ खोनादों नोंथां दे बुं।
दायो मा खालामबाय
दा नै जेबो खालामाखै ओरैनो जिरना दं।
अ अ दा ओमबा मेेन टपिकआव फैनोसै ओमबा ना?
औ दे ओं, औ औ खोनादों।
औ दे ओमबा नोंथाङा गारि मथ'रनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अ दे।
औ जोंहा दा गारि मथ थ'र बुङोब्ला बयबो मिथि खायो जे जोङो गारि मथरजों नैबे ओनसोलनिफ्राय एबा नैबे जायगानि ओमफ्राय गुबुन दाबसे जायगा एबा गुबुन दाबसे ओनोल ओनसोलसिम जोङो हान्थिनो हायो दा जों बेफोर गारि मथरफोरखौ लामा गोजान गोजानफोराव बेबायदिनो जों हान्थिनो थाखाय दिहुननाय जादों जोंहा गारि मथरखौ दिहुननायनि जाहोनानो हरखाबै जानांगौ खामानिफोरनि थाखायबो दिहुननाय जादों जोंहा गारि मथरखौ बायदि बायदि बायदि रोखोमनि एबा मदद मोननायनि थाखाय जोंहा दिहुननाय जादों आरो जोङो बे गारि मटरजोंनो जेरै जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि बेफार फालांगिफोरबो मावनो हायो
औ औ औ
जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम बायदि बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं फिथाइ सामथायाइ बायदि बायदि रोखोमनिखौ जोङो नैबे गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दैथायलांनानै जोङो बेफार फालांगि खालामनो हायो
औ औ
आरो बिनि अनगायैबो जोङो गाव गावनि जिउ खुंनायाव जोंहा गारि लायोब्ला जोबोर गारिया जोंखौ मदद खालामो जोंहा गारि लानानै गुबुननो नांगौ जानाय खामानिखौ जोङो जोंनि गारि मथरफोरजों जोङो सुस्रांहैनो हायो एबा मदद हैनो हायो
औ औ औ
आरो जोंहा गारिफोरजों जोङो गाव गावनो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ
औ औ औ
गुबुन गोजान गोजान जायगाफोरनिफ्राय जोङो हान्थिनानै लाबोनो हायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गारि मथर बुङोब्लाथ' बायदि बायदि रोखोमनि। दं जेरै ट्रेक्टर जोङो बे ट्रेक्टरजों जोङो गावनि जिउ खुंनायाव एबा न'खर सालायनायाव जोंहा आबाद मावनो गोनां जायो जाय आबाद खौ जोङो दानि जुगाव ट्रेक्टरजों हालौवनासो जोङो आबाद मावो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि आबादफोर दं जेरै माइ गम बेसर बायदि बायदि रोखोमनि आबाद जोंहा बेफोरखौ ट्रेक्टरजों हालेवनासो आबाद मावनो हायो आरे बिनि अनगायैबो जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि खामानिफोर दङ गारि मथरखौ लानानै
उ उ
जोंहा नैबे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जोंहा मानसिफोर एबा
उ
बेफोर जा गारि मथरजों जोंहा गाव गावनि नखरफोरखौ सालायनो हायो आर बे गारिखौ दिहुननायानो जा दों गाव गावनि जिउ खुंनाय एबा गुबुननि जिउ खुंनाय राहा लामा मोजांनि थाखाय दिहुननाय जादों। आरो बेनि अनगायै बो बायदि बायदि रोखोमनि हाबा मावनो हायो जों गारिजों। दा नोंथांनाव आं गारि मथरनि बागै एसे नोंथाङा आंनो सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांनि मिथिनाय एबा बुजिनायाव।
हागोन हागोन हागोन।
औ दे बुंनायसाय नोंथां।
औ औ जेनेबा गारि मथ थुर होनोब्ला गारि मथराथ' नांखागौ जेनेबा नआव गंसेबाबो नां खागौ ना नंगौना नङा नोंथां? गंसेबाबो नांगौ। थांब्रब फैब्रब लोमजागोन साजा
औ
जेनेबा मुलि लायनाय होन बबेबा थांनाय होन अथ'बा जेनेबा इमारजेन्सि खामानि जेनेबा थांनाय बेफोराव गारियाव आरो गारिया न'आव गंसेल' थानांगौ खिन्तु गारिखौ लायोबा मोजां खामानियाव बाहायनांगौ। गारिखौ लानानै गाज्रि खामानियाव बाहायनाङा ना नोंथां? खोनादों ना अ। जेनेबा गारि मथराबो जाहैबाय लहा बुस्थु जेनेबा मानसि ‌ थांगोन ना गारिखौ लानानै मोजां सालायनांगौ गारिजों अनेक खामानि मावो मावनो हायो जेरै जोङो अट' लागोन अट'जों जोङो जोङो भारा बोनानै जों न'खर संसार खुंनो हायो ट्रेक्टर होन ट्रेक टरजोंबो नोंथाङा बुंनानै थांबाय ट्रेक्टरजोंबो जोङो न'खर खुंनो हायो एवनाय होन आरो बा बाला अन्थाइ रोगानाय होन हा रोगानाय बेफोराव अनेक बाहायना हायो आरो दा जोंहा बुंनो थांब्ला जेनेबा अनेख गारि दङ जेनेबा गारि गिदिर गिदिर दङ दामफारफोर दं बेफोरखौबो जोङो न'खर संसार खुंनायाव जेनेबा खामानि मावनायाव मावनो हायो आरो लानानै जों खामानि मावनो हायो खिन्थु गारिखौ लानानै जेनेबा लोंला जाला सालायनानै जेनेबा गाज्रि जाहैयोबा जेनेबा माबा मोनसे खैफोद जायोबा जों गारिखौ जेनेबा जोङो थाइसे थाइनैजों मोना बेनि थाखायनो जों गारिखौ मोजाङै सालायनांगौ आरोखि ना नंगौना नङा नोंथां जेनेबा गारि मथरखौ लानानै जेनेबा फां फुं सालायोब्ला लोंला जाला सालायोब्ला बे माबा मोनसे जानोबो हागौ आरो ओंखायनो गारि म थरखौ मोजाङै सालायनांगौ आरो आं फंसे जेनेबा मिथिनो लुगैदों नोंथांनिसिम जेनेबा दा सिगां समाव जेनेबा गारि मथ'रानो खम मोन। गोगोम खममोन ना?
औ औ औ नोंथां
दा दा जोबोद बुरजायैनाय जाबाय गारियाबो न ख'राव जेनेबा गामियाव न'खरावनो गंसे सो बा गंनै सोरनाबा गंसे बिदिनो एरगासिनो एबाय जेनेबा गारिया बांनायनिफ्राय बांबाय बांबाय जे समाव सिगां समनि जेनेबा मानसिफ्रा साइकेलजोंनो हान्थियोमोन आरो ओमफाय दा बांनायनिफ्राय बांनानै जेनेबा साइ खेलाबो गोदोलांबाय दा गारि मथ'रा जाहैबाय लाख थाखानि गारि नंगौना नङा नोंथां औ बेफोरखौ मोजां बाहायनांगौ। खिन्थु आं सानो दा गोदोनि मानसिफ्रा साइकेल जों हान्थियोमोन गोजान लामाबाबो हान्थियोमोन नंगौना नङा दा दा जोबोर सोलायबायना
औ
औ गोजान लामाबाबो साइकेलजों हान्थियोमोन दा गोजान लामाखौ गारिजों थांनानै जों खाथियाव जेनेबा गोजानबाबो दसेनो सहैयोना सहैया
सौहैयो औ
औ दा नों नोंथांनाव आं सोंनो नागिरदों जेनेबा दा नोंथाङा बुंनानै आंनो जेनेबा फोरमायनानै होनो हागोन सुंदयै आरोबाव जेनेबा गारिखौ सालायहोयो जेनेबा जिरायनानै आराम बिन्दास सालायलाङो। बाव माबाफोर प्रेकटिस जेनेबा देहानि थाखाय माबाफोर खहा जागोन नामा नोंथांङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ हागोन। नोंथां जोंहा बुं दा नोंथाङा सोंबाय गारि सालायनानै जोंहा देहायाव माबाफोर खहा जागोन नामा एबा देहानि था मोजां जागोन नामा? दा जोंहा बुंनो थांङोबा बायदि बायदि रो खोमनि गारि दं जेरै जोंहा ट्रेक्टर दं। आरो दामफार दं बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि गारिफोर दं। जेरै। भि आइ पिबो बुङो। जोंहा बे फोरबायदि ट्रेक्टर ट्रेक्टरखौ बुंबाय जोंहा बेफोर ट्रेक्टरा जोंखौ गाज्रि खालामो। मानोना बे ट्रेक्ट क्टराव जाहैबाय माखासे गारियाव थानाय बायदि मोजां सुबिदा गैया एबा
औ
दि बायदि रोखोमनि स्प्रें गैया। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा ट्रेक्टरा जाहैबाय मोजां लामायावल' खारा मानो होनोब्ला बेहा जोबोर खामानि दं जेरै दुब्लि बारियाव हालेवगोन अबावबा अन्थाइ बाला लायगोन बायदि बायदि रोखोमनि जायगा गोजौ गाहाय हाखर हाला बेफोराव ट्रेक्टर थांनो गोनां जायो जोंहा बेयाव सालायग्राया खस्थ' मोनो एबा दुखु मोनो थिग बेबादिनो गुबुन गारि जेरै भि आइ पि दो जेरै स्करपिय' बायदि बायदि रोखोमनि गारिफोराव जोंहा जेबो खहा जाया। मानो होनोब्ला जोंहा बेफोरबायदि गारिया खामानि मावनो थाखाय नङा जोंहा अबावबा नैबे ओनसोलनि फ्राय गुबुन दाबसे गोजान ओनसोलाव जोङो हान्थिनो थाखायसो एबा गाव गावनि खामानिनि थाखाय एबा गाव गाव गोसो गोजान लामा हान्थिनो थाखायसो बानायनाय जादों दा जोंहा बेफोरबायदि गारिनि सायावबो बुंनो हायो जोंहा बबेबा गारिया मोजां देहानि थाखाय बबेबा गारिया देहानि थाखाय गाज्रि
औ औ औ
बेखौ बुंनो हायादि गारिया गारि मटरा जोंनि थाखाय गाज्रि
औ औ औ
दा जोंहा बुंनो थाङोबा ट्रेक्ट ट्रेक्टरा ट्रेक्टरा जोंनि थाखाय जिउ खुंनायनि थाखाय बां मुलाम्फा खालामो जेरै जों ट्रेक्टरजों बांसिन रांफोर आरजिनो हायो बायदि बायदि रोखोमनि खामानि मावनानै
औ औ
ट्रेक्टरजों मोनसे मोननैल' खामानि मावनो हाया जेरै बेफार फालांगि मावनो हागोन गोन आरो जोंहा हालेवनो हागोन माइफोर मारा होनो हागोन बायदि बायदि रोखोमनि दैफोर सारनो हागोन जोंहा बेफोरबायदि बायदि बायदि खामानिफोर मावनो हायो दा नोंथाङा सोंबाय आंनाव गारि सालायनाया जोंहा देहानि थाखाय मोजां ना गाज्रि दा नोंथांनिसिम बेखौनो बुंनो सानदों अबाव बा गारिया जोंनि देहानि थाखाय मोजां एबा बबेबा गारिया जोंनि थाखाय देहानि गाज्रि खिन्थु जोंहा गासैबो गारि मथरजोंनो जों जि गावनि जिउखौ सुफुंनो हायो नोंथां दा आं नोंथांनिसिम सुंद'यै फोरमायना होबाय दा नों नोंथाङा माबायदि मोनदों
औ मोजां मोनदों मिथिनानै मोजां मोनबाय आङो ओमफ्राय जेनेबा मोजां दा जोंहाबो टाइमा जाबाय होनोमबा नोंथां
औ औ दे नोंथां औ उ
दगबाया हा